हेलौ आदा।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
बेबायदि दंङ
आं मोजाङै दं नोंथां
आं मोजांयै दं नोंथां औ आंबो मोजांङैनो दंङ जों दा सावरायनो सानदों दे नोंथाङा आंनो एसे टाइमल सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ जों दा जेरै दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदों
औ औ
औ जों दावबायनाय होनोब्लाथ गोबां रोखोम रोखोमनि दावबायनाय दंङ जेरै खारनाय बारनाय फरायनाय आरो बुंनो थाङोब्लाथ जेरै जोंङो नखरनि फारसे सोंग्रोनानै लानांगौ जायो
औ औ नंगौ
जेरै नखरनि फारसे ओ ओ जेरै जोंङो आइ बाबा होनो जेरै जोङो आदा आब बेफोरनाव जों सोंग्रोनानै लानाय जायो आरो जोंङो लोगो औ आरो जों लोगोनि फारसे सोंग्रोबनानै लानाय जायो लोगोफोरा जेरै दावबायनो थाङोब्लासो जोंबो थाङो थांनो गोसो जायो जेरै लोगोफोरा थाङाब्ला जेरै जोंबो थांनो गोसो जाया
औ औ
गुबुन गुबुन ओनसोलाव माने जों बेरायनो थाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो दावबायनो थांनायनि
औ औ जेरै जों बिदिनो जायगाफोर नायनो थांनाय जायो आरोना नोंथां बेरायनो थांनाय बिदिनो दा बिदिनो पिकनिक जानो थांनाय बिदिनो फेमिलियै थांनाय जमा जमा बिदि जायो आरोना नोंथां बेराय बेरायै औ जोङो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव जों माने बेरायनानै गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरोना नोंथां औ औ मिथियैखौबो मिथियो जोङो
हाग्रामा जेरै जों मानस हाग्रामायाव बेरायनो थाङो जेरै जोङो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो गारि मथर मथर नि गोनांथि जायो
औ औ
आरो जोंथ' जेरै जोङो जेरै आथिंफोरजों थाबायनानै थांनो हाया गोजान जायगायाव जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जाथारो
औ औ नंगौ नोंथां
हाग्रामा जोंनि खाथियावनो था ओनसोलावनो थानाय खाथियावनो मानोना जों बेयाव बेरायनानै जो जेरै दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो जोङो आरो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो साहा बागाननि सा बागान सा ब साहा बागान नुलाङो जोङो जेरै
औ औ नंगौ नोंथां
बिफां लाइफां बिबारनि बागान जेरै जोङो बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दा जेरै जों मानास हाग्रामायाव बेरायनो थाङो जेरै जोङो बे सिङाव हाबनो थाखाय मानास हाग्रामा सिङाव हाबनो थाखाय जेरै जोङो जिबगारिनि गोनांथि जायो जिबगारिजों जोङो थांनाय जायो औ थारैनो आरो जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव थांब्लाथाय जेरै जोङो गान्दा मै जेरै मैदेर जेरै दउराइ गोबां रोखोमनि जोङो जिब जुनार नुनो मोनो जेरै मिथिंगायनि गेजेरजों
औ नंगों नोंथां
थाङा
औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां औ जेरै जोंङो गोबां रोखोमनि जिब जुनार बिफां लाइफां जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। आरो जेरै जोङो आरो जेरै जोङो ओ ओ गोबां गोबां जेरै जोङो ओ ओनसोलनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन हादोरफोरनि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों बेफोरखौ नुनानै जोङो गोबां सोलों फिथाइबो लानो हायो जेरै जोङो जेरै ओरैनो जोङो गोबां गोबां ओनसोलनि मानसिफोरखौ लोगो मोननाय जायो ओरैनो जोङो जेरै जोङो सिनाखि लानाय जायो
औ नंगौ नोथां
आरो जोङो बे दैमायाव दैमाबो नुनो मोनो जोङो जेरै जों मानास हाग्रा मा सिङाव हाबबाथाय नोंथाङा ओरैनो मा मा आयदायाव दावबायफेरनो मोनखो नोंथां
औ बिदिनो आंथ' इसेबां ओरै दावगा मोनाखै थेवबो आं जाग खिनि खाथि खालायाव दावबायनानै सोलो नुदों बेखिनिखौ फोरमायनोसै आरो ना नोंथां औ औ बिदिनो जोंनि खाथि खाला खिब बि बिदिनो बायदि बायदि बेरायग्रा बेयाव जेरै बिफां लाइफां बिबार दाउसिन दाउला बिदिनो बायदि रोखोमनि बिबार दं बायदि रोखोमनि दाउ नुनो मोना आरोना नोंथां औ बिदिनो जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङो आरो बेरायनानै जोङो बिनिफ्राय जोबोद मोजां मोजां सोलोंथाइ मोनो आरोना नोंथां औ औ नंगौ नोंथां
आरो जेरै जोङो दावबायफेरग्रा जायगाफोराथ' जेरै जोङो सुकि, दारागाव आरो बगामाथि आं बेफोराव दावबायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनबोदों मानोना जोबोद मोजां मोजां मिथिंगायारिफोर दङ जेरै सुकि दारागाव बगामाथिफोराव आरो दैबाज्रुमफोरखौबो जोङो नुनो मोनो सुकियाव बांसिन जों दैबाज्रुमखौ नुनो मोनो नुनो मोनो आरो दारागाव दारागावआवबो जेरै आरो बगामाथियावबो जों बे मोनथाम जायगायाव आङो जोबोद दावबायनानै जोबोद मोजां मोनबोदों आरो गुबुन हादोरनि हादोरनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ जोङो ज' ज' लोगो मोनबोदों।
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै दै बाज्रुमफोरखौबो नुनो मोनबोदों आरो जेरै जोङो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोफोरजों ज' ज'नो आरो बुंनो थाङोब्लाथ जेरै बेफोरावथ जोंनि बर हारि बर हारि जेनेबा ओ जि दखना गस्ला बायदिसिना फाननाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनबोदों आरो दखानफोरखौबो जों होनाय नुनो मोनबोदों बर आइजोफोरखौ
औ औ नंगौ नोंथां
नै जानाय जोङो नुनो मोनबोदों जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आङो बेयाव थांनानै आरो गोबां सोलों फाथायबो आं लानो हादों
औ औ नंगौ नोंथां औ
जेरै जोङो दारागाव सुखि थांब्लाथाय जेरै जोङो बिफां सायाफोराव जेरै दाथ खान थाइजौ खान्थालनि जानाय दिन जेरै जों थाइजौफोरखौ लांनानै जेरै लोगोफोरजों जों ज ज खाजा जाहोयो आरो जोङो दावबायनो थांब्लाथ जोंनो दैनि गोनांथि जा था थारो नोंथाङाबोथ मिथिगागौ नों थां
थिगौ नोंथां
औ जेरै जों दै नङाब्ला जों थांना थानो हाया जेरै ओंखाम नङाब्ला जेरै जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो आदार आरो दैनि गोनांथि जाथारो जे जेरावखि थाङा मानो जोंनो दैनि गोनांथि जाथारो
औ नंगौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनादों।
औ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्लाथ गोबां रोखोमनि ओ जेरै ओनसोलफोरनि मानसिफोर फैयो बुंनो थाङोब्ला दाथ जोङो बेरायनो थांब्लाथ जाग्रा मुवा एसे लांफा लांफानांगौ जाखायो। जेरै जोङो दाथ' जेरै जोङो बेलेग गुबनाव थांबाथ' जेरै जोङो नारेंखर फिथाइनि रिसिफोरखौबो जों लोंनाय जायो। गुबुन जायगायाव थांब्ला लामा लामा फाननाय आरो लिसु फिथाइ आरो थाइजौ फिथाइ आरो ओ लिथुखु फिथाइ बिफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो गुबुन जायगायाव जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोबोद खस्थ थ' जायो मानोना जोंनि देहाया दुर बल जालाङो बेरायनो थाङोब्ला जों दावबायनानै आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनखायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो आं जोबोद मोजां मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
उ
औ बिदिनो जों अ बिदिनो जेरै जोङो जेरावबो दावबायनो थांनो हायो आरो दावबायनो बिदिनो लोगोफोरजोंबो दावबायनानै माने बिदिनो बहि बहि कलम लानानै बिदिनो मिथिंगानि जाखिनि नुदों बिखिनिखौ जोङो निसि दि मिथिनो थाखाय बहियाव लिरना लानायबो जायो आरोना नोंथां औ औ बिदिनो लोगोफोरजों ज ज बेरायनानै जाखिनि सोलोंथाइ मोनो बियो जोंनि थाखाय गोनां थार आरो ना नों थां औ लोगोफोरजों बेरायनानै जेनेबा आं बिखौ रोङा बेखौ बिसोरो सोलोंनाय जायो आरो ना नोंथां औ नुफेरैखौ माने नुनानै मिथिनाय जायो औ औ।
जों बिफोरबायदि खानैबो मिलायलायना जों जेरै लोगोजों लोगो जों मिलायलायनानै जोङो दावबायना थांनानै जोङो नसिम फैफिननो हायो जेबो उसुबिदा जायालासिनो।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जोङो बेफोरबायदिनो जोङो लोगोजों लोगो थाङो आरो जोङो नखरनि फारसे सोंनांगौ जाथारो जेरै जोङो बिमा दे थांगोन थां होनब्लासो जों थांनो हायो आरो जोङो गारि मथर नङाब्ला जोङो जेरावबो दावबायनो थांनो हाया जायो।
औ औ नोंथां औ।
खाथि खाला जोंनि बे ओनसोलाव खाथि खाला थानाय जों बेफोरावबो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो थ' बिबारनि दिन जेरै फट लानाय‌ लानाय जायो आरो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला फटफोरबो लानाय जायो। जेरै मिथिंगायारिफोरखौ जेरै दा थ बिफां लाइफां जेरै बिबार बारो बिफोरखौ जों मिथिंगायारिफोरखौ नुना जोबोद गोजोननाय मोनो। मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननिथिंबो खाथि खालाया बिदिनो दावबायग्रा जायगा दंना नोंथां?
औ दं बिदिनो नोंथां नों जेरै बुंदों बिदिनो बिराद बिफां लाइफां बिदिनो बायदि बायदि गोदोनि जुगाव औ औ गोदोनि जुगाव थ' बेफोर बायदि बेरायनाय दावबायलायनाय गैयामोन नाथाय दा गोदान औ बहुद जाबाय आरो ना नोंथां औ बांसिन सोलिबोगासिनो औ औ नंगौ नोंथां।
दावबायफोरखो जेरै जों फरायनाय खारनाय। बारनाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आङो जेरावबो दावबाय फेराखै नाथाय बिदिनो लोगोफोरजों बिदि दावबाय
बे बेफोर दावबायनायखौ दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो खेला गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो आरो खारना बारनानै जोबोद मोजां मोनो आरो फरायनानै थ' आं जोबोद मोजां मोनो दावबायनाय होननायखौनो आं जोबोद मोजां मोनो। औ हाय हायै खाम हाय हायिफोरखौबो आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो जेरैबा आं हाथारनांगोन बेफोर बायदि होननानै आङो जोबोद दावबायनो मोजां मोनो आङो। खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ बिनि औ
औ। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानो हमबाय। नोंथाङा नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। उनाव ओ राय सावरायफिनगोन होननानै नोंथांनिसिम ओ उनाव सावरायफिनगोन होननानै नोंथां सिम आं आसा थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां। औ खोनादों नोंथां। गोजोनथों औ गोजोनथों।